ओ नोंथां औ खोनादोंना नों नोंथां औ औ औ खुलुमबाय नोंथां गोजोन मोनाबिलि औ गोजोन औ औ औ औ औ नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना जाहैबाय नों नोंथांनिसिम ओ आबादनि बिखय रायज्लायजागोन ना नोंथां साव जागोन ना नोंथां औ औ औ औ आबाद आबाद जेरै औ औ औ औ माइ आबाद हयथ'बा मैगं थाइगंनि आबा बा बेबायदिनि बागै बुंनो हागोन नामा नों नोंथाङा
अ फोरमायजागोन दे नोंथां सोंजायो नोंथां खेथि आबाद ना दैज्लांनि ना ओ मे-मेसेंनि
औ औ दैज्लांआ दाथ' दैज्लां माइ गायनायनि आबाद माइखौ माबायदि गायनाय जायो नोंथां
औ नोंथां नै फोरमायलांनोसै नोंथां फास्टआवनो खोथियाखौ जेन जों माइलि बे सोमग्रोनांगोन नोंथां सानै सानथामसो औ सोमग्रोना दैयाव हयथ'बा फुख्रियाव हयथ'बा दैमायाव जे-जेबोला सोरनियाबा फुख्रिबो थायो खिसुमान फुख्रिबो गैया दैमायाव सोमनो नागार जायो
औ माइलिखौ माइलिखौ बायो ना न'आवनो थायो नोंथां
औ नोंथाङा टयपुराव जानो किसुमान बायना थेवल्बाबो किसुमान आरो आगोलनो फुराना माइलिबो दोनखायो न'निनो अ न'आवबो थायो किसुमान आरो गैयिफोराथ' माइलिखौ न'नि फ्रायबो लांथ'यो किसुमान बिदिनो धारबो लांजायो किसुमान आरो उनाव माइफोर जायोबा हरफिननोबो हायो औ बेफोरबायदिनो माइलि बेखौ जे मेन मेनथेन खा खालामनानै माइलिखौ सोमनाय जायो आरो
औ
बेफारखो बेफोरबायदिनो माइलिखौ सोमग्रोनां
औ औ औ नोंथां औ औ सोमबोर नांगौ
दोसोयो सानसो
औ
नांगो बेब्ला माइलिखौ थिखांग्रोनि जोङो सोमग्रीरोना थिखांग्रीयो सोमखांनानै
गीरनाय जायो आ रोना नोंथां दुब्लिखौ फीथारखौ औ औ
जेबीला जीं टाइमिं जाय़ो माने माइलिखौ सिखांनानै
औ औ सम जायो औ सम जायो औ औ औ औ औ औवानि खादाफोराव लानाय जायो नामा?
औ माइलियासो मेन नालाय नोंथां माइलिखौसो मेन पुरुजेन माइलिखौ जेब्ला जों सर'ना खालामनी फोरान दैखौ फ सरना लाग्रोनानै सम जायो जेब्ला जों सम जाबा जेना धारयाफोराबी हम माबाब थांनानै थास' बिलाइ हीयी किसुमान अ अ नोंथां
औ
औवानि खादायावबो लाजायो खि सुमाना डाइरेक बस्थादोबो
औ बस्थाजोंबो लांनाय जायो आरोना औ औ औ
थास'ल दायथना आरो प्लास्टिकबो होनाय जायो औ नोंथां गाजा बेरनो थाखाय नो हीनाय जायो नोंथां बेखौबो दा बेरायनो होना
औ औ औ
दुबलि फ फोथाराव लांनानै फोनाय जायी बेखौ जेब्ला जों फोनाय थायेम जायो बेखौ
बेखौ खिसमान थि र बालाय कसुमान मोसौ दी बी हालेवी आजि आजिखालिथ' मोसौ मोसा फोराबो गैबांला ना प्रायबा कमिबायनो आजिकालि औ औ टेक्टरजों हालेवना लाग्रोनांगो नोंथां टेक्टर नङाबा मोसौदो जायबा मोसौ थायो किसुमानथ' आजिकालि मोसौबो थाया।
औ मोसौजों हालेवनाया मोजांसिन जायो नामा नोंथां न'?
खु गाजा बेरहोनांगो टेन माइल औ अ माइलिया मोजां जायो नोंथां। किसुमान जायावथ' पुरि माइलि फोनायावथ' पुरिजेननो किसुमान थायआव दै थाया दैखौबो जों जेबा फोथार औ औ जों
औ दैमा दैसा हयथ'बा फुख्रिनिफ्राय लांनाय जायो आरोना नोंथां औ औ औ औ औ दैमा दैसानिफ्राय औ
औ औ
औ औ बुं बुं नोंथां।
खोथा लांसै
औ बुं बुं बुं नोंथां।
ओ खोथिया बेखौ हालेव लानांगौ। बे हालेवनानै जों फोमोननो हाग्रोनासो बेखौ जों फोनाय औ हेवजोबनानै फोननाय जायो जेब्ला हा फै औ जेब्ला हा मोनो माइ जेब्ला दुब्लि फोथारा मोनो बे फोनाब खोना लाग्रोयो जेब्ला टाइमिं जायो जों आखाइदो सारनानै किसुमान आरो बिदिनो सारनानै मेंग माइलि खोजेनखा बिधान होनो इखो बिधान। बेे बि बिधानखौ खामना लानासो जों फो अ बिधान माइलिखो जेब्ला जों माइलिया जाबाय बस्था सोनायासो माइलि जायोखो जेब्ला जों इखो फोना लाग्रोनसो इखौ जेब्ला अ बिधानखौ फोग्रोना लानासो इखो उनाव खोथिया लोव-लावबा लाव बा मास मोननै मोनथाम थानानै किसुमान गायनाय खौ गायनाय जागोब्ला आगोल मेन जों मा मानाम फथिं फ प्रथ'म मा खामनांगोन जों दुब्लि फोथारखो हालेवग्रोना लाजुबनांगोन आर जेंसि जेला माबा मायबि थानायफोरखो फोसाबना लानांगोन बेखौ फोसाबना लानायावसो उनाव हालेव हालेवनाय जायो नों थां बेखो हालेव जोबना लाबाय। मथाथि पन्द्र' दिन बिस दिननो इदिनो फो फोमोनजोबना लानानै दों किसुमान फार्स्टआव खारायगोना जायो नोंथां। दुब्लि फोथारखो औ खारायग्रोनानै आलि दानग्रोननानै आरो खेबसे हेव हेव फोना लाखायो। बेखो खेबसे हेवखांनाय उनाव आरो नेक्स खालि गायखालि जेब्ला खाननै खानथामनि उनाव खोथियाखो फुगोरना लानाय जायो नोंथां। बेखौ खानै खान्थाम फुना लाग्रोनाय जाब औ जेब्ला टेक्टरखौ लिंनानै खानसे टाइम टाइमिं टटेल खन्थामानो हेवनाय जायो नोंथां। ए लास खेबसेयाव फो मोनाय औ। औ नोंथां फोमोनजोबखांना लानानै औ फोनजोबखांना लाखांनानै अब्ला हाजिरा बो लिंनाय जेब्ला न'नि मानसि थायो न'नियाव मान इखो रुवानि होनो। जेब्ला जों गायो जेनिखौ रुवानि होनो। बे रूवाथिखो रूवानिखो जोङो ओ रूवानिखो लि स गामिनिबो लिङो किसुमान हाजिराबो लिङो। जाय जेखौ लिं थांना नाय उनाव नि माबानि थाखाय आरो नोंथां गायनायनि टारगेट बेखौ खोथिया सिथा फुखांजोबनानै औ खोथिया सिथा फुरखांनानै जेब्ला हाल एवखांजोब नानै बे खोथियाखो दुब्लि फोथाराव रानबाय आरो गावबा गाव बे दुब फोथार दुब्लिफोथार खोथा थायो नालाय दब्लायसे थायो दब्लायनै थायो बेखौ खै दब्लाय थायो बिदिनो खोथियाखौ राननो औ औ नोंथां खोथिया राबो रानोमोन रानदाबो मानसि नांगौ नोंथां औ आरो जेब्ला आलि खोनायबो मानसि थाब दै नांबो नांहांबाय बहुद नांगौ जायो खोथाया माइक गायनाय प्रजिनाव ओ बेखो बेखौ खैथिया सि खोथिया रानग्रोनानै जेब्ला रुवानि फायो बे रुवानिया गायनाय जायो आरो नोंथां दुब्लि फोथाराव। नो-नोंथांमोननिथिंबो खेबसे फोरायजागोन नामा नोंथां माबायदि
औ औ औ औ बुंगोन बुंगोन औ अ। औ जोंनि ओनसोलजाबो बेबायदिनो जो ओ आबाद मावनाय जायो आरोना दाथ' दैज्लां बोथोर ओ माइ आबाद बाद मावनाय जायो बेबायदि बिदिनो माइखौ जोंनाबो बेबायदिनो माइलिखौ सोमग्रोना दोननाय जायो। बायनानै लाबो हयथ' बा न'नि न'आवनो थाखायो देसोन बांसिनानो न'आवनो थाखानायखायनो बेबायदि दिनो सोमनानै दोनायो फुख्रिफोराव बेबायदिनो सोमनानै दोननाय जायो। सोरबाथ' फुख्रिबो गैया जायोना बेनि थाखाय आाय ओ बालथिंफोराव ओ बस्थाफोराव सोनानै बाल्थिंफोरावबो दोननाय जायो आरो ना।
औ नोंथां औ औ औ जेब्ला दैनि दैनि प्रयजन थान ना नोंथां औ औ औ बिदिबो खालामामजायो देै नोंथां औ औ दे फोरमायथों नोंथां।
औ औ औ औ बेबायदिनो माइलिखौ। सोमखांना दोनबाय बेबायदि सप्तासेसो गाहाम सोमना दोनजायो आरो ना। सप्तासेसो सोमना दोनब्ला मोजां। जायो। सोमनानै दोनबाय बेनि उनाव बेखौ बोखांनाय जायो।
औ औ गाजाया बेरखांनो औ गाजाया बेरखांनो मोजां जायो आरो थारमाने नोंथां।
औ औ औ गाजै बेरखांनो मोजां जायो ओ आरो बेखौ। खोंनानै बेबायदिनो औवानि खादा बे। फोराव बोखांनानै बे। खौ लानाय जायो आरो ना। हायनानै बेबायदिनो लानाय। जायो बस्थानिफ्राय। लानानै। बेबायदिनो बै दुब्लियाव हालेवखानानै दोननाय। फोमोन हानानै दोननाय बेहाय बेखौ। सारहैनाय जायो आरोना। माइखौ आखाइयाव बे। खादायाव लानानै।
औ औ आखाइ मथे आखाइ मथेसो सारनाय जायो नोंथां न।
औ औ आखाय मुथिजों सारनाय जायो ओ बेबादिनो। थांजोबनानै बेबायदिनो। ओ बेबायदिनो। ओ मास जेनेबा मास मोनसेसो लायो नामाथाय।
औ नोंथाङा मास मोनसे मास मोन किसुमान देर मा बिदि थायो आरो।
औ औ बेबायदिनो लायो आरो ना खोथिया जौनो थाखाय औ बेबायदिनो लायो बेबायदिनो जौखांनायनि उनाव। बेखौ बै दुब्लियाव हालेव। खानानै दोननाय। बेबायदिनो ओ। मा बुङो बे। खौ। ओ मै है खानायद दोननाय बेबायदिनो गायनो थाखाय बेख खौ फुग्रोनानै लानाय जायो आरोनाब फुग्रोननानै लाखाजोबनाया मोजां जायो आरोना औ बे ओ गायग्राफोरनि थाख खाय गायग्रा आइजोफोरनि थाखाय बेबायदि फुख जोबनानै लानायास मोजां जायो आरोना? बिसोरबो खस्थ मोना जाहाथे खस्थ मोना औ औ औ बेनि थाखाय न'खरनि फोरानो फुखाजोबनानै लानाया मोजां जायो आरो ना? औ गायग्राफोरा मोजां मोनो अब्लाना औ
थ जाया जेन जेथेन फुफिनो जाया जेन जाया आर
औ औ औ औ औ बेबायदिनो ओ रुवाद औ बेदि फुखजोबनानै लाखानानै ओ बेनि उनखालि रुवाथिफोरखौ लिंनानै बेबायदिनो गायग्रा मानसि आइजोफोरखौ आयजो हयथ'बा सिख सिख्लाफोरबो बाय दाना गथ'फोरबो गायो। ख्लाफोरबो गायो बेबायदिनो गायनाय जायो आरोना? बिसोरो मोजां मोनो बेबायदिनो फद खानानै दोनबोला ओ बासि जायोब ब्ला मोजां जायो आरोना?
औ बासि जाब्ला थारमाने गायनो मोजां साबसिन जायो आरो नोंथां।
औ औ सानथाम जानांगौ आरोना फुनानै दोननाया माइखौ फुनानै दोननाया सानथाम जानांगौ अब्लाना साबसिन सिन जायो आरो ना माइआ गायनो। औ बेबायदिनो गायनाय जायो आरोना नोंथां जोंनि ओनसोलावबो औ
खोनादो नोंथां? गायखांनायनि उनाव जेब्ला मोनो मिसिं दो हायोना मानसि दो हायो दा?
औ जोंनियाथ' बांसिनानो मेसिनदो हाया। बांसिनानो आखायजोंनो हायो आ जोंना मानसि खामला लानाय जायो बेबायदिनो खामला लायो गामिनि हयथ'बा बेलेग गामिनिबो जायो बेबायदिनो खामला लानानै हानाय जायो आरो बांसिनानो बेबायदि नुनो मोन सै मिसिंदो हानाय जाया जोंनि ओनसोल जा
औ औ
औ नोंसोरनि ओनसोल जा मिसिं दो हानाय हायो नामा नोंथां
नोंथां मिसिंदो किसुमान किसुमान जागावहाय किसुन किसुमान नोंथांनिफ्राइ दोननो जेब्ला मिं गैया नालाय जों गामिथिं जेब्ला जि बेफोरबायदिनो हायो नोंथां बांसिन मानसिजोंनो हायो नोंथां बेफोरबायदिनो हानाय जायो जेब्ला जों खामला लानानै बेखौनो जोङो किसुमान मन हिसाबै किसुमान हाजिरा हिसा हिसाबै हा-हाजायो
औ औ औ
बेबायदिनो हायो खिसुमान थिखा होनो बे माइ हानायखो किसुमान बिगा बिगा थिखा किसुमान आरो हाजिरा हो औ नोंथां मैगं थाइगंनो औ औ मे औ
जादों माने दासान्दै
नोंथां दै औ दैज्लांनि मे उम हा साना गायो मानसिफोरा उम जिंखा बेनो पटल फ्राय लेस्रा आ ओ आ लेस्रा, जोगोनार, थाइसुम थाइसुम, मैस्था मैस्था मैस्थाबो गायनाय जायो नों नोंथां कुमब्रा अ फान्थावबो दं भिन्दि दं ओमफ्राय बिदिनो बायबिन धर भिबिन धरन गायनायबो जायो नोंथां जेब्ला मैगं थाइगं जिगिल बोथोर जायो दैज्लांनि बो थोर बेफोरबायदि नानै गायनाय जायो मा मा बेफोरनो लाव लाव फान्थाव बिदिनो जोगोनार बिब बेफोर बायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावफोर इफोर